औ खोनादों नोंथां औ औ
औ दायो आङो नोंनो फल खालामनायानो जाहैबाय ओ बर'फोरनि गेलेमु जिथु गेलेग्रा खेला बिनि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानै नोंथांनो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। आङो बे समावहाय जे नोंथाङा बुंनाय बायदि जे बर'नि माखासे ओ खेला गेलेनाय अ बेफोरनि सोमोन्दै आङो ओ बुंलांनो सान्दों। दा आंबो बैफोर खेलाफोरनि सोमोन्दै नेमखान्थिफोरखौ बारा मिथिजोबा जा मालाय निफ्राय खोनादोंबा नुबोदों आङो बेनि सोमोन्दैनो एसे एनैबाबो बुंगोन। ओ जे ओ गोदोनि ओ समाव जे गेलेनाय दोरोङारि गेलेनाय खेला होननानै बुङोब्ला जोङो गेला गेलेनाय खमलायनाय दुरुं बोलायनाय जोङो बे फोरबायदि खेलाखौनो जोङो बांसिनै मिथिनाय जायो दा बैफोरबायदि गेलेनाया जोङो आथिखालाव नुनो थांनाया बारा बेनिखायनो जोङो बैफोरनि सोमोन्दै बाराबो मिथिनो थांलिया। दा गिबियावनो आङो ओ जेनाखि ओ घिला बे घिलाखौ जेन'बा जोङो ओ ओ गोदोनि समावहाय हा-हाग्रा बंग्रायावसो मोनो होननानै मिथियोमोन जे हाग्रानि ओमफ्राय नागिर बेखौ नागिरनानै लायनानै जे बेखौहाय गामिफोराव हाखर खुरनानै ओ गेलाजों गावलायनाय गेलेयोमोन ओ बिदि होननानै आङो मिथियो आरो ओ आरो बेबायदिनो ओ गोदोनि समावहाय ओ बाथाबो गेलेनाय जायोमोन। आ ओ गन लानानै ओ दा बेयावहाय बायदि ओ हरनानै बायदि सानलाय लायोमोन आरो एरे दौरे बिदि होनलायलायनानै साननाय आङो खोनाबोदोंमोन ओ दा बैफोरबायाददिखौ जोङो मिथिनो था- थांजोबा अब्लाबो बुंबाय आरो एसे दा जोंनि थाखाय गेलेनाया दा ओ जोंनि देहाखौ गोख्रों लाखिनायजों लोगोसे जोंनि मेलेमारि गोसोआरि गासै दावगानायावबो हेफाजाब होयो। मानोना खेला आ जोङो खेला गेलेयोब्ला ओ जोंनि मोदोमनि आखाइ आथिं ओ फोरखौ सोमावनाय जानानै जोंनि देहानि रोदाफोरा गोख्रों जायोब्ला जोंनि देहायाव थैया मोजाङै खारसारो जायनि जाहोनाव मानसिया राफोदै थायो। जोङो सानफ्रोमबोनि जिउआवहाय गोबां बायदिसिना मैगं थाइगं बा जोङो ओंखामफोर जायो दा जोङो बैफोरखौल' जानानै ओरैनो थाब्ला जोङाहाय देहाया दुरबल जालांनो हमो मानोना जोंनो जोंनि देहाखौ बा देहाखौ मोजाङै सामलायलांनांगौबा जोंनो देहायाव गोबां बोलोनि गोनांथि जायो। दा बै बोलोखौ जोङो ओ जानायनि गेजेरजों आरो जानायजों लोगोसे खामानि मावनायनि गेजेरजोंसो जोङो ओ बोलोखौ बांसिनै मोननो हायो। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो जेब्लानाखि जेबो मावालासे ओरैनो थादावगोन होमब्ला जोङो देहायाव बोलो गैयै बायदि मोनगोन आरो जेब्लानो जोङो बायदि मैया खामानि मावगोन बा गेलेनाय गेलेगोन अब्ला जोंनि देहानि गासै रोदाफोरनि बा आथिं आखाइनि सोमावनाय जानानै जोंनि जोंनि देहाया राफोदै थायो आरो। दा बेबायदिनो गोदोनि सम समावबो बेबायदि गेलेनायनि सायाव नोजोर बोनानै बैफोरबायदि जेनाखि गिला गेलेनाय बाथा गेलेनाय मार्बल गेलेनाय बेफोरबायाददिखौ गेलेयोमोन। दा जोङो बै समावहाय मार्बलखौ एसे गेलेबोनो मोनदों मोनदों आरो न्दै सारावहाय दा बे मारबलखौ गेलेयोबा मोनसे हाखर खुरनानै लानाय जायोमोन। आरो बे बेयावहाय मोनसे सिमा बोनानै होनाय जायोमोन। बे सिमानिफ्राय जायनो मार्बलखौ गुदुंङाव सहरग्रोनो मोनो बेनो फास मार्बलखौ गाव गोजेननो मोनोमोन आरो ओ बेबायदिनो ओ मा सोहरग्रोनो हानाय सुबुङा हाय हाखरनिफ्राय जेनेबा मार्बलखौ गावजेनो मोनो आरो गुबुन गुबुना जायगा लायै जायगा खारनानै थानांगौ आरो बेबायदिनो जायगा लानानै जायगा खारनानै थानायांगौ बे ओ जेनाखि जाय गुदुङाव सोग्रोनो हादों बेयो गावहरनाय जायोमोन बेबायदिनो से नै थामब्रै साननानै जेनाखि बाजिसिम बा गावबागाव बे सिमा लानायनि खोथा दा बेवहाय जायनो जेनो बेनो बेबायदि हिनजाव जनाय बेफोरबायदि बुंलायायनाय जायोमोन दा बे बेफोरबायदि ओ खेला ओ गेलेनाया आ जेनाखि आ गोदोनिफ्रायनो गेलेबोजानाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा खमलायनाय ओ खमलायनायाबो ओ जेनाख ि बर'फोरनि गोदोनिफ्रायनो खुंबोजानाय ओ माखासे औ ज औ जोबोद ओ जोबोद मुंदांखा मोनसे गेलेनाय बे खमलायनाय गेलेनायाव जे सानैबो बर'नि जेन'बा बर'नि दोरोङारि गाननाय गामसा गाननानै खमलायनाय जायो बेयावहाय गावजों गाव नाख्लायलायनाय जायो खोलैलायनाय जायो। बेयाव बायदि नेमखान्थि दङ बेफोरबायदि गेलेनायावबो ओ दे सासेयााय बेवहाय माखासे सिमा बोनानै होनाय जायो बे बै सिमानिफ्राय बै सिमानिफ्राय जेन'बा बेखौ नागार हरथारनांगौ जायो सासेया गुबुन सासेखौ बेबायदिनो नारा नाथा नारलायलायनाय बा खमलायलायनाय खोख्लैलायनायखौ जोङो बै खमलायलायनाय खेलायाव नुनो मोननाय जायो आरो आरो बेबायदि बिदिनो गोदोनि समाव थाखुमालायनाय खेलाबो गेलेनायखौ जोङो मिथिनो मोनोमोन बा नुनो मोनबोदोंमोन। बै समावहाय जे सासेया थाखोमानानै सासेया गुबुन सासेखौ नागिरनाय बेफोरबायदिबो दङमोन आरो बेजों लोगोसे दुरुं बोलायनाय बे दुरुं बोलायनायावबो जेन'बा मोननै मोनथाम हानजा दानानै लायोमोन बेनि उनावहाय गावजों गाव दुरुंखौ सिमा बोनानै बोलायनाय जायोमोन बे बोलायनायाव जायनो देरहायो ओ बिदिनो बान्था होलाय लायनाय बेफोरबायदि जायोमोन दा बैफोरबायदि खेला गेलेनायफोरखौनो जोङो मिथिनो मोननाय जायो आरो। नोंथां दा नोंथाङाबो बैफोर खेलाफोरनि बागै मिथियोबा जा एसे मिथियो बुंलांद नोंथांं?
औ औ जागोन दे दोरोङारि खेला होननानै जोङो सावराय नङा होमबा दोरोङारि खेला हिसाबै जोंहा नोंथाङावनो मख'लांबाय गोबां। आ खेलानि सोमोन्दै जेरैहाय गोदोनि समावहाय बर'फ माने आ गेलेनाय बेफोरबायदि खामानिफ्राव मुखुब जानानै थानायखौ जोङो खोनानो मोनबोदों। एबा गोदोनि समाव बेबायदि सोलोंथाइ लानाया मोनसे लाथारनांगौनि मोनसे माबा नङामोन। एबा सोलोंथाइ लानाय सुबुङा गैयामोन बेनि थाखाय बिसोर समखौहाय गेलेनायाव गोबां होनायखौ जों मिथिनो मोनो बेनिखायनो जोंनि गेलेनायाबो गोदोनि समावहाय जोरबोदोंमोन होननानै बुंनो हायो आरो आथिखालाव दा गैया जाबोदों मानि थाखाय जोङो समखौहाय बे गेलेनायाव होआसै।
बेबायदिनो जोंनि दोरोङारि गेलेनाय होनना बुङोब्ला जेरै ओ नों नथाङा बुंबाय। गर गेलेनाय बायदि बेबायदिनो दैयावहाय सानस्रिलायनायबो गेलेयोमोन ओ जोंखौ आमाय जुमाइ गेलेनायबो होननानै बुङो बेबायदि गेलेयो। नोंथाङा बुंबाय जेरै गिला गेलेनाय गिला गेलेनायनि सोमोन्दै जोङो माबायावबो मोननो हायो। गोदोनि सल'नि सल'बाथायाव मोननो हायो जेरै आलारि दामब्रानि सल'बाथा। जों मोननो हायो जे गिना खौहाय बे समनि गोदोनिफ्रायनो जे गेलेयो बेखौ जों बे सल'निफ्राय मिथि मिथिनो मोनो आरो। जे आलारि दामब्रायाद ओ गिला फिथाइ गेलेनायाव गोख्रोङैनो ओ गेलेनो गोरोंमोन बिनि गिलाया माने गुबुन गिलाफोरखौ सोखावनानै गोजान जायगासिम बारलांनो हालायनाय बेफोर जों सल'आवहाय जों गेल मे बर'नि मोनसे दोरोङारि गेलेमु बेखौ जों मिथिनो मोनो। बेजों लोगोसे जोङो गोदोनि समाव बर'फ्रा जेब्ला मोसौ गुमोमोन ना मोसौ गुमनानै बेबायदि लावखारफोरा मोसौ गुमनाय समावहाय जेब्ला मोसौआ गांसो जायो अब्ला मा खालामनो थानो बेबायदि समावहाय बिसोरो ओ गेलेनायखौनो लाबोयोमोन आरो एबा गेलेयोमोन बिसोरो बे समावहाय बिसोरो गोबां खेला गेलेमु गेलेबायदि गिला बाथा गेलेनाय होन एबा थाखोमाल होनाय गेलेनाय एबा दैयावहाय आमाय जुमाय गेलेनाय बेफोरबो दा बेफोर दोरोङारि गेरा ओ खेलाफोरखौ जोङो गेलेनांगौ। ओ नोंथाङानो बुंबाय जेनेबा देहानि थाखाय मोजां नंगौ देहानि थाखायबो जोबोर मोजां। आरो दा जों माखासे गेलेमुफोरखौ इन्टारनेसनेलफ्रावबो जों गेलेनाय नुनो मोनसै जेरैहाय नेसनेल इन्टारनेसनेलफ्रावबो जेरै ओ जोंनियावदि खमलायनाय गेलेनाय दङ बे खमलायनाय गेलेनायखौबो दा गुबुन रोखोमैबाबो जों बेबायदि टाइपनि एबा बेबायदि रोखोमनि खमलायनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो बेनि अनगाबो गोबां रोखोमनि जोंनि बर'नि दोरोङारि खेला बायदियानो जे इन्टारनेसनेल फावफोरा गेलेसै एबा बेबायदि मोनसे गनायजानाय ओ खेला महरैहाय मोनबाय बेफोरबायदि जाहैनो हायो आरो हयथ' जोंबो माखासे ओ खेला खौ गेलेबोबाय थानायमोनब्ला जोंबो बेफोरबायदि ओ दावगाहोनो हाबावगौमोन नामा बेबायदिबो जाहैयो। जेरैहाय ओ ओरैनो थानाय समाव हिनजावसा गथ'फ्राबो खेला गेलेनायनि हिसाबाव खिखर गेलेनायखौ हिनजावफोरनि बेलायाव बांसिन नुनो मोनो जेरै मंगललाथा गेलेनाय बेफोरबो हिनजावफोरनि गेलेनाय था खमालायनायफ्रावबो हिन्जावसाफोरनि गेलेनायखौ जों नुनो मोनो। जेरैहाय गर गेलेनायावहाय ओ ओ फारनैथिंबो एबा सानै मानसिया गेलेनाय जायो बेहाय ओरै फारसेथिं ओ खरबा हाखर फुरनाय बेखायबो माने जाय जों गेलेगोन फारनैथिंबो खरबा खरबा हाखर खुरनानैहाय बेवहाय गरबा गरबा अन्थाइ होनानै बेखौ सोरारिगिदिं साननानै गेलेलायनाय जायो आरो बेबायदि गेलेयो बिनि उनावहाय ओ गोदोनि समावहाय माने बेबायदि गेलेनाय रंजानायजों समखौहाय गोदोनि सुबुंफ्रा बारबो ओ समजोंहाय बारहोबोदोंमोन आरो। आरो दा हम आरो बेखौबो जों मिथिनो मोनो जे ओ बैसागु फोरबोफ्रावबो जोंनोहाय ओ बेफोरबायदि गेलेमुखौ गेलेयोमोन आरो माने बादायलायनाय जायोमोन। गावजों गावनि गेजेराव जेरै थालिर बिफां गाखोलायनाय खारनाय बादिनाय बेफोरबायदि ओ जि गेलेमु बे खेलाफोरखौहाय बिसोरो ओ फोरबोफ्रावबो माने बा मोनसे बादायलायनाय हिसाबैबो बिदि खुंबोयोमोन आरो दा बेखौनो ओ जोंनि बर'फ्राबो एसे ओ लाबोफिननायखौबो जों नुनो मोन्दों आरो गोमालांदोंबो आरो हयथ' गोमालांनाया गोमालांबायानोसै। नाथाय एसे एसेबाबो जि गेलेमु बे गेलेमुखौ जों ओनसोल लानानै ओनसोल दासिमबो बिदि बैसागु फोरबोफोरनि सिगाङावहाय एबा उनावहाय बेबायदि गेलेनाय बादायलायनाय जे लानाय बे लानायखौ जों नुनो मोनो आरो। ओ बेबायदिनो गरबो गेलेयो ओ आं दहाय गरावहाय हाखर खिखरनायखौसो बुंखो ना मा आं बेखौ आनदायबाय हाखर खिखर गेलेनायासो बे हाखर खरबायाव गेलेनाय जायो ओमफफ्राय गर गेलेनाया गरबा गर लानानैहाय बेखौ आखायाव गेलेनाय जायो खराबो गोबां रोखोमनि थायो। आखाइ थाइसेनि थायो थाइनैनि थायो आगसिनि थायो बेबायदि गोबां रोखोमनि थायो आरो हखर गेलेनाय हाखर खिखर गेलेनाय बेफोरो गोबां खम जालांनायखौ नुनो मोन्दों आरो बे फोरफोरखौ जों नुनो मोनला जेरै आमाय जुमाय गेलेनाय गिला गेलेनाय बाथा गेलेनाय बेफोरो ओ एसे खम जालांबाय आरो। खमानो जाथारबाय आरो जेरै बेहाय ओ दाउला सौलायनाय बेफोरखौ दासिमबो अ फरायसालि लाना फरायसालि गेलेहोनायखौ जों नुनो मोनो दाउला सौलायनाय बेफोरबायदि आ गेल मुखौहाय आं सानो जे जोङो जिखिनि मिथिगौ एबा रोंगौ जाय जफ्रा आबै आजौफोर दासिमबो दङ बिसोरथ' हयथ' गेलेनो मोनदोंबो जानो हागौ। बिसिनाव सोंनानै जों जोंनि दोरोङारि गेमखौहाय लाखिबाय थानांगौ होननानै। आं सानो आरो बेबायदि लाखियोब्ला हयथ' जोंनि हारियाबो आरोबाव जौगाबावगोन एबा गोजौ थाखोआव थांगोन बेबायदि गेलेमुनि गेजेरजोंबो देहायारि ओ मोजां जानायजों लोगोसे जे मोनसे हारियादि जौगानो हायो एबा मोनसे हारियादि सिनायथियो। बे बेफोरबायदि माबाखौहाय फारखांथि बिथिंखौबो जौगानाय लाबोनायावहाय बेबो मोनसे हेफाजाब होयो होननानै आं सानो आरो। ओ दाथ' जोंना समाबो जाबाय नै रायलायनायखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां औ आ